औ नोंथां खोनाबायना। औ गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो गोजोन बेलासिनि हामगलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांनो आं फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना।
औ नोंथां सावरायनो हागोन।
दङ हबा नोंथां जोंनि बर'नि गुबै जानाय लोंनाय आदारनि सायाव जों एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां औ नोंथाङानो फोरमायदो दे जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्राय दासिम जोंनि गाहाय जाग्रा आदारफोर महरै मा मा बेसादफोरखौ जों जाबोनाय गोदोनिफ्राय नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन ना ओंख्रिफोर
ओंख्रिफोर जिहेथु जाग्रा आदार होननानै बुङोब्लाथ' जों बर'फ्रा गिबियावनो नो ओंखामखौनो जाबोदोंमोन।
औ
ओंखामानो जोंनि गुदि आदार होननानै बुंनांगोन बर'फोरनि ओंखामजों लोगोसेनो जोंनि बर'फ्रा ओंखामल' जआ जाबोआखैमोन ओंखामजों लोगोसेनो बर'फोरनियाव गोबां गोथाव गोथाव मैगंफोरबो सोरजिबोदोंमोन आरो जाबोदोंमोन। नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां।
अनला अनला खारै अनला खारै आरो नाफाम आरो जिथु गोबां बायदि बायदि बेदर फोरबो दङ जेरै अनलाजों दाउजों जोबोद गोथाव जायो। आरो औवा मेवाइ औवा मेवायाबो अनला जों जोबोद गोथाव जायो। आरो बेखौ भाजाबो जाजायो।
औ
आरो जिहेथु बेदर हिसाबैब्लाथ' जोंहा अमायानो बयनिख्रुइबो मुं लांसिन अमा हिसाबै नायोब्ला बुहुमनााङैनो जोबोद मुंदांखा
मुंदांखा औ।
अमाखौ जों न'आवनो फिसिनानैबो जायो आरो सोर सोर? सोरबाया बिदिनो फानोबो। फाननो थाखायबो फियो न'आव जानो थाखायबो फियो थिग बेबदिनो जोङो सप्तायावथ' खनसेखौ जाखानायानो जायो।
दाथ' जोङो गाहायै बर'फोरनि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ जों राय्लायोब्ला नोंथां जोङो बे अनला आरो दाउ बेजों लोगोसे सबायाइ अमा नङा होमबा सबाय साम' नारजि अमा ओमफ्राय खुमब्रा हांसो बेफोरखौ जों गाहाय जाग्रा बर'फोर जों गोदोनिफ्राय जाबोनाय हिसाबै जों बुंनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां दा जोंनाथ' माखासे जोंनि बर' फोरनि ओंख्रि होननानैबो जोंहा जिे आइ टेकबो मोनबोबाय नङा होमबा नोंथां। जेरै अ अनला अनला दाउ नारजि अमा नङा होमबा नोंथां। दा औ गोद गोदोनि जोङो नुबोनाय माखासे दोरोङारि खान्थिफोर जेनेबा हाथासुनि खुरनाय बा हाबाफोर जायोब्ला जों बांसिन बेबायदि हाबासालिफोराव माने अनला दाउ संनानै जोहो रायजोफोरनो जाहोनायखौ जों नुबोदोंमोन आरो नोंथां माने जोंनि ओ ओरैनो जों नरमेल हाबा जेनेबा जों ओ बाथौ थानसालियाव जुदि लालायनानै हाबा होनाय होयोब्ला ओ जोङो बांद्राय बेबायदि नुवा जेब्ला हाबा गिदिर खालामनायाव जोङो बांद्राय बेबायदिखौ मोना हाबा फिसा खालामनायाव खिन्थु जोंना बरफोरना नेम दं होननानै बुङो जे अनला ओ जों दाउजों संनानै हिनजाव गोदाना जाहोनांगौ रायजोफोरनो नङा होमबा?
औ नोंथां।
आरो गोदोनि दिनाव बेबो मोनसे नेम दङ जे ओ नफोराव गामिफोराव आलासि फैयोब्ला जोङो बांसिन खुमब्राजों हांसो नागिरनानै जाहोनायखौ खोनानो मोनबोदोंमोन आं नोंथां।
औ नोंथां बै खुम खुमब्राजों आरो हांसोजों कम्बाइनेसना जोबोद मोजां जायोना नोंथां।
नंगौ नोंथां ओरैनो खुमब्रा बोरायाथ' जोंना खैसिब खैसिब जानो जोबोर गोथाव। बेनिखायनो माने हांसो बेदरा खैसिफ खैसिब बेदराव ओ खैसिफ खैसिब ओंख्रियावहाय माने गोथाव जायो होननानै मोजां मोनो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां मस्ला मस्लि थाबावबाय बा मोदोमफ्रुलायनाय जोबोद गोथाव जायो नोंथां।
औ नोंथां जिहथु गोदोनि जोंनि बर'नि जि गुरुफोरखौनो होननांसिगोन नङा होमबा जाय जोंनि मैगंफोरखौ दिहुनदों बिथांमोनाबो खम नङामोन नङा होम मैगंफोरखौ जिहेथु बिथांमोना सोरजिना गालांदों जिहेथु बैफोर मैगंफोरा बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदि मिनारेल्स भिटामिनजों बुंफबनाय नङा होमबा नोंथां? ओजोंहाय नायोब्ला जोङो आथिखालनि गोदान मु गानि मैगं थाइगंफोरखौ नुयोब्ला नों जाबाबो जेबो भिटामिन मोना।
नंगौ नंगौ नोंथां आथिखालथ' औ आथिखालावथ' जों नोंगौ आथिलावथ' गासिबो मैगं थाइगं बे ओ मुलि ओ गायजोबनाय नङा होमबा नोंथां? गोदोनि समावसो जोङो एसे मोजां रोखोमै मोनजायोमोन। मुलि होयि माने अर्गेनिक फ्रेस मैगं थाइगंफोरखौ जों मोनोमोन गोदोनि समाव। आरो गोदोनि समावहाय सोरनावबा जुदि दि ओ माबा जायोब्ला ओ मा होनो ओंखाम गोरलै जायोब्ला नङा होमबा नोंथां? ओंखाम गोरलै माइ ओंखाम गोरलै जाजेनोब्ला माने जों अनलाजों नाजों संनाय नङाब्ला अनलाजों दाउजों संनाय जों अनला ओंख्रिखौ मोनजाथारोमोन नोंथां। बेनिखायनो जोंनि बर'फोरनि गाहाय जाग्रा ओंख्रि होनना बुङोब्ला जों अनला दाउखौनो अनला ओंख्रिखौनो होननानै बुङो आरो।
औ नोंथां। जिहेथु गोदोआव जोंहा मैगंफोरखौ न'आवनो फोनाय जायोमोन। गायनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां? गोदोनि बोराय बुरैफ्रा संख्रिखौलसो बाजाराव बायना जायोमोन होननाय खोनादों माथो नङा
नंगौ नों।
थारैनो बेसेबां सैथो।
सैथो बेयो नोंथां गुजि जौखोन्दो जौसे जौखोन्दो सैथो बेयो नोंथां गोदोनि। संख्रिखौल बायना जायोमोन। मानो होनबा गासिबो नों फारसेनिफ्राय लानानै फानलु संख्रि। हालदै गासिबो जों न'आवनो ओ गायनानै बा न'आवनो खेथि खालामनानै आबादखौ मावनानै जानायखौ जों नुबोनो मोनोम आरो नोंथां। खालि जों संख्रिखौल' मानो होनबा संख्रिया जोंनि जायहा ओनसोलाव गैया नालाय बेनि थाखायनो संख्रिखौल' बायनानै जानो गोनां जायोमोन जों दालि सबाय सिबिं होन गासिखौबो खौबो जों आबाद मावनानै गोदोनि समाव दिहुननानै बेखौनो जानानै देर फैनायमोन आरो नोंथां।
थिग बेबादिनो बैफोर जिहेतु बैफोर मावनानै जानायाबो जोंनि आबहावाखौ जोबोद हेफाजाब होनाय जायोमोन। नङा होमबा नोंथां जिहेथु दिनैनि आथि आथिखालाव जोंनि आबहावानि सायाव सांग्रांथि होयोब्ला गिदिर गिदिर गिदिर गोलावफोरा जायफोर जों आलासि लिंनानै लाबोयो बिथांमोनाबो बुङो दिनैनि जि जिथु आबहावा सोलायनायखौ जों थिग खालामनोब्ला न'आवनो मैगं थाइगं गायनानै जानांगौ होननानै बुङो मानो होनोब्ला जों जेसेबांनो मैगं थाइगं बायनानै जागोन बै मैगं थाइगं बानायग्राफ्रा जेसेबांनो हायाव मुलि होनानै जेसेबांनो माखासे प्रडाक्ट दिहुननो सेस्था खालामगोन नङा होमबा नोंथां जिथु जों बायनानै जाहैबाय थायोब्ला जों दिपेडेबोल जागोन मालायनि सायाव सोनारनानैल' जानाय जागोन जिहेथु बैयाव बाजारनि फिथाइ सामथाइनि देमानआ बांगोन बेयाव फिथाइ सामथायाइखौ गोबां नांगौ जायोब्ला अब्ला बै जोंनि हानि बिबाङाथ' बाङाखैना नङा होमबा नोंथां बै आबादारिया आरो बेनिख्रुइ बांसिन नांबावगौ जायोब्ला जेसां हायो एसबां बाहाय जायगायावनो माखासे फिथाइ दिहुननो नाजागोन जेसबां हायो एसेबांनो मुलिफोर बाहायनानै दिहुननो नाजागोन बेवहाय जोंनि हाफोराबो नस्थ' जागोन जिब जुनारफ्राबो खहा जागोन
नंगौ नोंथा आरो जों नंगौ ओरैनो सैथो नंगौ थारैनो सैथो
दिनैनि आथिखालनि जा साइन्टिस्टफोर बिथांमोनाबो बुंदों आरो माखासे रिसार्च पेपारफोर फरायब्लाबो नोंथाङा मोनगेन जिहेटु आथिखालाव नोंथाङा जु काइमेट चेन्ज जानायखौ नोंथाङा जुदि एसेबाबो खमायनोब्ला नोंथाङा बै नोंथांनि बारियाव मैगं फोननानै जानायाबो नोंथांनि बै क्लाइमेट सेेन्जखौ सोलायहोनायाव एसेब्लाबो मदद खालामो होननानै बिथांमोना बुंगासिनो दं
नंगौ नंगौ नों थारैनोसै दो जानाय लोंनाय होनबाथ' जोंनथ' बेनो खाासो नङा होनोमबा नोंथां जोंनि बर'नि ओंख्रि होनोब्ला जा सिगाङाव जा जों ओंख्रि बुंबोदों औ दा जोङो बे औ बेजों लोगोसे आरो जों गोबां औ गोबां रोखोमै जाबावो नङा होमबा जेरै जों मेसें मेसें बा दैज्लांफोराव जोङो दैनि ना हमनानैबो जों जायो नङा होमबा नोंथां जेरै जों माखासे एम्फौ एनलाखौबो जायो जेरै जों सिंखावरि जायो गांजेमा जायो दैज्लां बोथोराव आरो मेसें बोथोरनि समावथ' जोङो उरि हमनानैबो बाथोन जायो एवनानैबो जायो
औ नोंथां बैफोर नोंथाङा मिथियोना बैफोर जाय गुसेग्रा एम्फौ एनलाफोराव मासे बिबांनि प्रटिन थायो नोंथां जिहेतु आथिखालनि जोंनि गोदो गोदायनि बोराय बुरैफोरखौ जोङो जोबोद जोबोद साबायखर बावनांगोन मानो होनोबा बिथांमोना बैफोरखौ जोंनि थाखाय दिहुनना गालांनो हाबाय जायै जायै जोंनो खिथिना गालांनो हाबाय मानो होनोबा दिनैनि आथिखाल आथिखालनि जा साइन्टिस्फोर बिथांमोना रिसार्च खालामनानै मोनदों बैफोर एम्फौ एनला लाइफ्रानो मा होनो बैफोरावसो माखासे माखासे बिबांनि प्रटिन थायो जाय जोंनि देहानि थाखाय थाखाय नांगौ जानाय प्रटिननि बिबांखौ मा खालामनो सुफुङो
औ।
बेनिखायनो जों बैफोर बैफोर बुस्थुफोरखौ जानायाबो जोंनि थाखाय मोजां आरो मानो होनोबा जोङो बै प्रटिननि थाखायनो जुदि जोङो बेदरफोरखौ जाबाय थायोब्ला जोंनो माखासे बेदर ना नांगोनङा होमा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
जानायाबो जिहेथु आबहावानि थाखाय हेंथा मानो होनोबा आबहावाया जोंहा बे नोंथांनि बेदर जानायावबो जोंनि बुहुमा सोलायनाय जायो माने क्लाइमेट चेन्ज जायो आबहावानि सोलायनाय फैयो नङा होमबा नोंथां जोंनि जि बर'नि जानाय आदार बे जानाय आदारल' जानानै थायाखै नोंथां बेवहाय जोंहा गोबां गोथौ बिगियानारि बुंफोरलुफोर हाबनानै दङ।
नंगौ।
जायफोरखौ रिसार्च खालामोबा जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनो आरो मालायनि रिसार्च पेपार फरायोब्लाबो जों मिथिनो मोन नङा होनोमबा नों?
औ नंगौ नोंथां।
समाबो जोबनानै फैबाय नोंथां।
औ औ औ नोंथां। ज' होमबालाय जों नेक्स्ट टाइम आरो गुबुन मोनसे आयदानि सायाव सावरायफिनसै नङा होमबा नोंथां? ओ औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथाङा माखासे बाथ्रा आं मिथियैखौ फोरमायना होनायनि थाखाय दे गोजोननाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय।